औ हेल'।
ओ बुं दे
जों दा मानि सोमोन्दै सावरायनो?
नोंथाङा माखौ सावरायनो गोसो बेखौनो सावरायनो हागोन दे मानि सोमोन्दै नोंथाङा सावरायनो सानदों?
ओ फरायनायनि बागैनो सावरायनोसै नामा जोङो
औ दे सावरायनो हागोन दे।
उम नोङो दा अबिससिम फरायनानै थाखो?
आंथ' दा माने मा होनो एल एल बि ग्रेजुवेसन खालामखांनायनि उनाव आङो माने एल एल बि लादोंमोन आरो। दा एल एल बि नि माने लास्ट एक्जाम होननानै आं दा ओरैनो दंथ'यो।
सिगां आंबो आंबो माबा बि ए डिग्रिखौ कमप्लिट खामनानै ओरैनो दं आरो ना दा
औ मोजाङानो दे
औ ओमफ्राय सिगां बबेयाव हाबामोन कलेजखौ ओरैनो डिग्रि बिखौ
आङो माने जों माबायाव आरो जोंनि बिजनि कलेज होननियावनो आङो आंनि फरायनायखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आरो।
कलेजखौ ग्रेजुवेसनखौ
ओरैनो हाइ स्कुलखौलाय अबेयाव फरायनायमोन?
ओम माबा मा होनो जोंनिया दक्षिन बिजनि होननानै बुङो बेयाव
उम
ओमफफ्राय आं सानो मा माने जेनेबा सोलोंथाइ लानायाव जोङो ओ जेनेबा जों जोंख खौ माबानोबा फार्स स्टार्टिंनिफ्रायनो मा लाइन लालांनो मा लाइनखौ फरायबा मोजां जायो। जागोन बेखौ जों माने सानग्रोनानै माने खम माबाखौ लायोबा मोजां जायो आरो खि जेनेबा जों सासे फोरोंगिरि सासे फोरोंगिरि जानोबा जोङो जेनेबा दानि दिनावथ'ओ फास जोङो टेनखौ कमप्लिट खालामग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो ओइस एस पास खालामखानांगौ बेनि उनाव जों जेनेबा डिग्रिखौ जोङो जेनेबा माबा मोनसे जा साबजेक्टआव मेजर लानानै जोङो डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनांगौ औ बिनि उनाव जोङो जेनेबा एम ए बो खालामनो हायो बे एम ए खालामखांनायनि उनाव जोङो ओ टेट एक्जाम आमफ्रायो जोङो जेनेबा एल पि फोरनि फोरोंनोबा बि एड ओ डि लेड बिसोरखौ बिसोर कर्सखौ लाफाबावनांगौ बेनि बेनि अनगायैबो जेनेबा जों जेनेबा सोरबा फोर डक्टर जानो गोसोबा जोङो जेनेबा ओ ओ टुयेल्भनि उनाव जेनेबा एम ओ निट ओ निट एक्जाम दङ बेखौ जेनेबा पास जानांगौ बिनि उनाव जेनेबा जोङो एम बि बि एस नि बा बोसोरनि कर्स जायो बेखौ बेखौ जेनेबा जोङो कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव जेनेबा जों जमा हस्पिटालाव प्रेक्टिस खालामो बेनि उनाव जों जेनेबा सासे मोजां डक्टर जानो हायो आरो बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि माने जोंहाथ' जेनेबा सोलोंथाइ लानानै गोबां रोखोमनि जेनेबा जब फोर साख्रिफोर मावनो हायो बेनि मादावनो जेनेबा जोङो सोरबा सोरबायाथ' जेनेबा ओ दिफेन्सफोरावबो थांनो मोजां मोनोना बिस सोरो खाइसेया जेनबा टेन पास जाखांनायनि उनावनो सोरबा कामान्ड' खारो जेनेबा
माने गावबागाव गोसोसै आरो जेनेबा बबे लाइनाव थांनो बबे माबो जेनेबा गाव खार खाबाय नालाय जेनेबा अबे लाइन जों फरायनानै अबे लाइन जों गाव थांगोन बेखौ गाव गावबा गाव डिसाइद
औ औ बेनिबा गावबा गावनि गोसो मोथेज जा माबानो हायो नालाय जेनेबा जोङो ओ सोरबाफोर पुलिसफोर पुलिसफोराव मोजां मोनोबा बा आर्मि फोराव मो-मोजां मोनोब्ला बिसोर मालाय ओ जा दा फरेस्टफोरबो नालाय बेफोरनि मेरल्ला गोबांथ' जब दंना बेफोराव एप्लाइ खालामनो हायो। एप्लइ खालामनानै खारनानै मेडिकेल आरि बायदि बायदि बे पास जाखांनायनि उनावसो जायोना आरो सोरबा सोरबाया माने गेलेनायनि लाइनजोंबो मोजां मोनो नालाय बिसो सोरो गेलेनायनि गेलेनायनि बायदि बायदि बि फोरबो सोलोंथाइ बायदियानो माने रोंनांगौ बिसोरबो
माने जोंना फरायनायानो मस्ट इम्परटेन्ट जाबायमोन नालाय जोंना बेनो नां-नांथारगौ जाहैबाय नालाय जोंनो सोलोंथाइ गैयाबानो जों माने जेरावबो जिर'खा आरोना जे जेरावबो गैखाया नालाय माने बे फरायनाय गैयाबानो जोङो साख्रि बाख्रि मोननोथ' हा खाया बे ओम ओम फरायबासो जोङो गा-गासैबो बेफोरबाय दि लाइनाव थांनो हायो नालाय ओंखायनो बियो जोंनि थाखाय माबा आरो ना
ओ बेजों लोगोसे जोंङो फरायनायजों लोगोसे माने स्किल डेभलप माने माखासे कर्सफोरखौबो लाफानांगौ जायो। जेरै दानि दिनावथ' कम्पिउटार कर्स फोरखौबो जोंनो बिराद गोनांथार मानो होनोब्ला ओ बेफोरनि सोलोंथाइ लानांगौआबो गो माने इम्परटेन्ट आरो दानि
औ गासिबो इम्परटेनजोब दानि जुगाव गास सिबो बुस्थुखौनो जोङो नागारनानै दोननो हाया बासिनानै दोननो हाया आरोना बुंनो थाङोबा जाखिनि दं गाससिबो माने नलेजाव थानाया मोजां आरोना।
औ औ बेफोरनि उनावबो माने दानि दिनावथ' माने कम्पिटिसना बिराद माबा नालाय बारा जाबाय नालाय माने गो माने बयबो साबसिननिफ्राय हामसिन जानाया गाहामसिन आरो गाव गावखौ जेसे हागौ एसे से माने सोलोंथाइ लानायाव माने मा होनो गोख्रों खालामनानै लानो साबसिन जायो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा मा बुङो?
आंनि साननायाबो बिदिनो जेन'बा नोङो फरायनाय गैया बाथ' जोङो जेबो जेबो जाखैया नालाय जेन'बा जों दा जोंङो मोजां फरायनानियाव जुदि जों मोजांबा जोङो लाइफआव जों लाइफ आव जोंइो साख्रि साख्रिबो मावहैनो हाबाय जोङो जुदि मोजांनिफ्राय मोजां मोजांनिफ्राय मोजां जोंनो फरायनायखौ खालामलाङोबा जोङो जोङो उनाव फिउसारनि थाखाय जोङो साख्रि बाख्रि मावहैनो हायो आरो। जेन'बा साख्रि सा मावनानै जोङो जेनेबा गावनि जिब'न गावनि लाइफखौ मोजाङैनो मोजां खुंलांनो हायो जाहाथे इयुनाव
औ माने सोलोंथाइ लाब्लासो माने जोङो रां आरजिनायनि राहाफोरफोरखौ माने खालामनानै लानो हायो नालाय सोलोंथाइ गैयाबाथ' दानि दिनाव जोङो माने मेगन नुनानैबो नुयिबायदि खानि बायदि जायो मानो होनोबा जों माखासे आदब खायदाखौ माने जों सोलोंनाय फरायनायनि गेजेरजोंसो मोननो हायो नालाय जों माबा मोनसे जेनेबा खामानि मावनो थाङोबाबो माने जोङो बेंकफोराव थांबाबो जेनेबा फैसा दोननाय मानाय फोरावबो जों माने लिरनो फरायनोखौ रोंथारनांगोन नहलेबा जोङो गासिबो माने लिरनायनि गेजेरजों माबानायनि गेजेरजोंसो जायो नालाय नों माबा मोनसे नोङो जेनबा लिरनो रोङाबाथ' फरायनो रोङा ओ जोङो बुजिनाय नङा ओ बेखौनो दालांबाय खायनो गोनां आरो आखु दानायावबो माने हेफाजाब होयो सोलों
अ आरो जोङो गासिबो प्राइभेट माबा मोनसे खामानि मावबाबो जोङो ओ मिनिमाम जोङो मेट्रिक पासखौन नांखागौ मेट्रिक फास नंआबाबो ओइथ पास नांखागौ जेरैबाबो जोङो माबा मोनसे फिसा खामानि माव माबा सरनफ्रावनो माव माबा महरफ्रावनो माव जोंनो उम बिदिनो। हा सार्टिफिकेट मेट्रिक सार्टिफिकेट बेफोरखौ होनानैसो जोङो मावनो हाखायो। जों फ्राइबेट उम औ फ्राइबेट खामानि मावनो था खायनो जोङो माबा मेट्रिक पास पिअ पास नांगौबा आरो जोङो गभर्मेन्ट साख्रि मोननो थाखाय बिसिबां फरायनांगौ जायो।
औ दा माने माने जोंनियाथ' नै जेनेबा जोङो जों जेनेबा फरायसालियाव फरायनाय बा माबायाव फरायनाय लेखाजों माने माने साख्रि बाख्रिआव जाय सोंथिफोर फैयो बे फोरथ' माने एसे आलादा जायोना साख्रिनि जेनेबा लेखाया बे फोरनि थाखाय जों गुबुन रोखोम फरायनांगौनि गोनांथि जायो मानो होनोब्ला माने औ बेफोरखौ बेफोरनि सोमोन्दैबो जों सोलोंथाइ लानो रोंगौ जायो मानो होनबा माने जेनेबा साख्रि बाख्रियाव फैनाय सोंथिफोरा एसे ग्रामारनि सोमोन्दै जिके आरो रिजनिं बेफोरसो फैयो नालाय बेफोरखौ जोङो आरो बेलेग सोलोंनांगौ आरो बिसोरो आलदा आयदाफोर बेफोरो स
ओरैनो ओमफफ्राय नोङो मा मायाव एप्लाइ खालामनाय जाखो जेन'बा बेफोरबायदिनि साख्रिनि बागै जोङो
आंथ' दा जेबो जेनेबा एप्लाइ खालामथ'वाखै मानो होनोब्ला माने आं जा माबा खालामगासिनो बेयावनो माने गोसो होनानै दंथ'यो दाथ' जास्ट सोरना एगजामल' जोबदों नालाय आं आं इयुनाव खालामगोन रेलवे बायदि बायदिफोरनि खालाम आरो बिखौ सानथ'वाखै माने मानो होनबा थया थियारि गैयालास बिदिनो खालामनायनिफ्राय खालामिआनो साबसिन माने मालाबा
नोङो फरायाबा लासिनोथ' दोङो
नाथाय एक्सपिरियेन्स लानो थाखायबा खालामनो हायो आरो ओमफाय ओरैनो मानो गोजान गोजानावबो थांनाय जायो नालाय माबा मालाबा जोंनि एगजाम सेन्टारफोरा गोजानाव जायो नालाय खस्थ'ल' जायो ओंखायनो आङो जेला खालामगोन हेब्ला माने फुल रेडि जानानै खालामनो सानदों आरो नोंथाङालाय?
आङो खालामनाय जायो बिदिनो आं माखासे एक्सपिरियेन्सखौ लायो आरो आङो बिदिनो थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेड बेफोरखौ खालामनाय जादोंमोन सिगाङाव ओमफ्राय फरायनाया बांद्राय मोजां जायासै नालाय। जों बेनि थाखायनो माबा आङो फास जानो हायासै रायलायना
आचसा जेबो नङा दे बाखि मेनला आय दङ नालाय मान ब खनसे नङा खननै नोङा बार बार होबाय थाबाथ' मोजां जायो ना
औ औ। ट्राइ खालामबाय थागोन आरो आङो। उनफ्राव मोजां जालांनो हागौ। जेन'बा जों खनसेनिथ' जोङो रावबो मोजां जाखाया नालाय जोङो। ओ रावबो खनसेनो पास खालामनो हाखाया नालाय बे साख्रि होननाय मोनसे माबाखौ खायनो जोङो ट्राइ खालामबाय थानांगोन आरो मोना गुज
औ औ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदो माने बिदिनो आरो ओ मालाबा समाव जोङो खनसेनो फास जायो आरो मालाब माबा मालाबा खाफालाव थायोब्ला खनसेनिबो जायो बिदिनो उम जेबोनङा माने जेनेबा जों सोलोंला जेनेबा जों पास जायाबाबो माबा मोनसेथ' सोलोंनो हायोना जेनेबा अ बेयाव बिदि बिदि फैयो मि बिदिखौसो नायनांगोन होननानै जेनेबा जोङो एसे फैयो जेनेबा जों ओ जेनेवा जों एक्सपेरिएन्सखौनो लाया नालाय थुफेराबा जों माबोरै मोनथिनो माबायदि एगजामाव माबायदि फैयो बेफोर
बेखायनो ओम एस ओम बेखायनो एक्सपिरियेन्स लानायाबो मोजां होदावनायाबो मोजां आइडिया थायो।
औ औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
होमबा दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथांजों लायरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय दे।
औ दे आंबो दे बिदिबाला।